औ नोंथां
अ नोंथाङा खोनादोंना मोजाङैनो नोंथां
औ खोनादोंं
औ नोंथां माने आंङो नैबे समाव। नोंथांनो फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय। आङो माने नोंथांजों दान्दिसे सम। मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिरदों आरो नोंथां। नोंथांङा सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन।
थारैनो नोंथाङा बे आयदा आं लानाय आयदाखौ। थारैनो मिथिनो लुबैदों जानांगौ नङा होमबा नों
औ औ लुबैदों नोंथां।
औ माने नोंथां आं सावरायनो लानाय जि आयदा बेनो जाहैबाय जौ आरो। जौ बा वाइन बे वाइननि बागैनो जों सावरायगोन। माने। जोङो जौ जौखौ जिहेथु लकेलफोरावबो बानायनाय जायो नालाय। बे लकेलफोराव मा मा जौ बानायनाय जायो आरो बेफोर जौ। फोरखौ माबायदि बानायनाय जायो आरो। जौफोरखौ लोंनानै मानसिया माबायदि मुलाम्फा जादों माबायदि खहा जादों। आरो फालांगि बिथिङाव। ओ फालांगि बिथिङाव माबायदि दावगानो हादों जौखौ फाननानै बेफोरनि बागैनो जोङो रायज्लायनो नागिरदों आरो जौ लोंनानै समाजाव माबायदि मुलाम्फा जादों आरो खहा जादोंबा माबायदि खहा जादों आरो जौखौ जोङो लोंनांगौना लोंनाङा आरो जौखौ माबायदि माबायदि मा मा थाफादेर होनानै बानायनाय जायो आरो बिलाथि जौ बिलाथि जौफोरखौ जोङो बेबायदिनो मा मायाव बानायनाय जायो जों बेफोरनि बागैनो सावरायनो नागिरदों आरो नोंथां नोङा होमबा। दा आङो गिबियावनो जेनेबा नोंथांखौनो बुंनो होग्रोनोसै माने जौ जौ जोंनि गामि ओनसोलफोराव जौखौ माबायदि बानायनाय जायो मा मा जौफोरखौ मोनो नोंथां एसे बुंना हो नो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन दा जोंहा जौ बुङोब्लाथ' बे जौखौ बर' हारिया जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायबोदोंमोन होनना जों मिथिगौ। आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबो बानायबोगासिनो दं आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा जोंहा जौ एबा जुमायखौ माबोरै बानायो आं एसे बुंना होनि। दा जोंहा ‌ औ दा जोंहा जौखौ गुबैयै माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो‌ आरो।
औ
गिबियावनो बे माइरंखौ‌
अ
जे‌ ओंखाम संनानै लाग्रोनानै बेखौ‌ ओंखामखौ बे ओंखामखौनो जे मोनसे प्लास्टिक एबा मोनसे जायगायाव फुवारनानै लांनानै बेखौ गुसु खालामग्रोना लानाय जायो आरो।
औ।
आरो बेनि उनाव बेयो गुसु जायोब्ला बेवहाय जों बानायनाय एमाव बेखौ एमावखौ बैयाव सारना एबा फोननाय जायो आरो बै ओंखामाव।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो बैयाव एमाव फोनखांनानै बै ओंखामखौ मोनसे बाल्थिं एबा दैहु हानि दैहुफोराव बेखौ सोनानै बेखौ जे खाथेनानै एबा बिनि ख खफाखौ मुथेनानै दोननाय जायो आरो।
औ
आरो बिदिनो से सप्ता नै सप्तानि उनाव बे माय रङा सेवनानै रोसि जायो आरो। औ बै रोसिखौनो जोङो जुमाय महरै जौ महरै लोंनाय जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो नोंथां ओमफ्राय बे माबाखौ जौ खौ माबा मा जौखौ बे सेरेब बो बानायबावो खोमालै ना नोंथां सेरेब?
औ औ सेरेब बानायो आरो बे जौखौनो जे खान्थायाव लखबनानै आरो बिनि सायाव मोनसे थाखो बानायनानै
औ।
आरो बे थाखोनियाव बे थाखोनिफ्राय मोनसे पाइप लाबनानै आरो बेयावनो मोनसे आरो थाखो बेयाव दै होयो, बिदिनो थाखोथाम बानायनानै
औ।
खौ बेनि जराफोरखौ मोजाङै हाजों लिरथेजोबनाय जायो आरो आरो बिदिनो जोंहा सिङाव अर सुबाय थानानै, खान्थानि सिङाव अर सुबाय थानानै आरो सानि मोनसे खान्थायाव दै होनानै बेखौ सावनानै दिहुननाय जायो आरो। आरो बै जोंहा पाइपजों बे जे सेरेब बेयो एसे-एसे फैनानै जोंहा बेखौ बथ'लाव आजावनाय जायो आरो। आरो जोंहा बै जे सानि दै बेखौ जोंहा गुदुं जायोब्ला बेखौ जोंहा सोलाय-सोलाय गुसु दै होफिननाय जायो आरो। बिदिनो जोङो सेरेबखौ मोननो हायो आरो
औ।
सेरेबखौ जोङो बिदिनो फानना सोरबा गोबां सुबुंफोरानो फाननाय ओ फानो आरो बायनानै जोङो बेखौ सेरेब एबा जौ महरै लोङो आरो।
औ।
बै सावखोन्दा जुमाय-जुमायनि जे माइ ओंखाममोन बे ओंखामखौ जोंहा अफ्रि महरै अमाफोरनो होनाय जायो आरो। दा बिदिनो जोंहा जौ आरो सेरेबखौ बानायनाय जायो आरो। दा जोंहा सेरेबफोर एबा सेरेब जुमाय बेखौ गोबां गामियावनो दाबो सावो आरो बेजोंनो जोंहा गोबां बर'नि न'खरफोरखौबो सोलिबोनाय एबा जुमाय सेरेब सावनानैनो न'खर सालायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
औ थारैनो नोंथां, नोंथाङा जोबोर मोजां बा थ्रा बुंबाय जेनेबा नोंथांनिफ्राय आङो माखासे मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौबो मिथिबाय नङा होमबा नोंथां? दा जेनेबा जौ नोंथाङानो माखासे बाथ्रा बुंखाबाय। जौखौ माबायदि बानायो ना जौ जौ होनोब्ला बे मोनसे वाइन मोनसे फेग्रा मुवा नङा होनबा नोथां बे फेग्रा मुवा बे फेग्रा मुवाखौथ' आथिखालाव बांसिन सुबुंफोरानो लोङो सोरबा बुरजा लोङो। सोरबा इसेल' लोङो आरो ओरैबो बाथ्रा बुंलायनाय खोनायो जोङो जुदि जोङो जायखिजाया मुवाखौनो जोङो एसे-एसे लोंबा बेयो मुलि हिसाबैबो खामानि होयो। आरो बेखौनो बांद्राय लोङोब्ला बेयो देहानि खहाबो लाबोयो नङा होनबा नोंथां? दा बेबायदिनो जेनेबा आथिखालाव जौआबो गोबां रोखोमनि दंसै। ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो लकेलफोराव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय गोदोनिफ्रायनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बे जौखौ जों बानायखायोमोन फेग्रा मुवाखौ बेखौ होनोमोन जेनेबा जुमाय होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा? जि मोनसे माइरंनिफ्राय बानायनायखौ राइस बियार होननानै बुंनाय जायो। दहाय नोंथाङानो बुंखाबाय माबोरै बानायो बेखौ बेनि उनाव जों सेरेबबो बानायो। नङा होमबा नोंथां आरो बेखौ बानायनानैनो फाननानै गोबां ओ सुबुंफोरा बेबायदिनो रांबो आरजिदों आरो न'खरफोरखौबो सालायदों। आरो लोगोसेनो जौखौ माने सुबुंफोरा दुखुनि समावबो लोङो। दुखुखौ बावगारहोनो थाखाय बा सुखुनि समाव लोङो सुखुखौ बावगार होनोनो थाखाय। नाथाय जोङो दुखुनि समाव मायबा मोनसे जेंना जायोब्लानो एसे टेनसन जायोब्लानो माने जोङो जौखौ बांद्राय लोंनाया बारा मोजांबो नङा मानो होनोब्ला जौवा दान्दिसेनि थाखायल'। ओ जेंनाफोरखौ बावगारहोथ'यो नाथाय जेंनाखौ सुस्रांनानै होआ आरो नङा होमबा नोंथां? दा बेनिखायनो जोङो एसेल' लोंनांगौ आरो जौखौ आजिखालि बेबायदिनो गोबांथार बिदिनो हाबा बिबा बा सोरनिबा जोनोम साननि जोनोम साननि पार्टि बारदे पार्टि बेबायदिनो माखासे खामा माबाफोराव हाबाफारिफोराव ज'फोरखौबो लोंनायखौ जों नुयो। आरो जौ लोंनायजों लोगोसेनो ओ मा जायो आथिखालाव माने जौखौ मानसिफोरा जोबोरैनो लोंनो लादों जाय बांद्राय जौ लोंनायनि थाखाय मानसिफोरनि जि देहा बे देहायाबो बेरामजों भुगिनांनो गोनां जादों बांद्राय जौ लोंनाया जोंनि जिखि नि लिभार जिखि जोंनि किडनि ओ बेफोरखौ खहा खालामो आरो बेमाराव खोख्लैयो। लिभारफोरखौ माने गाज्रि खालामो। दा लिभारफोर गाज्रि जायोब्लाथ' मानसिया जोबोर मोनसे गोब्राब बेरामजों जुजिनांगौ जायो। आरो आथिखालाव बेबायदिनो माने गोदोनि जौखौथ' जौ बेयो मोनसे न'आव बानायनाय जौ नालाय नङा होमबा बारा बेबायदि देहाखौ खहा खालामा नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय मा बेबायदिनो गोबां बिलाथि जौफोर फैयो नङा होमबा? जेरै ओइद पिएम नङ'। ओरै बेबायदिनो माखासे आइक'निक दङ नङा होमबा? नाम्बार वान बेबायदिनो माखासे जौ फैयो बियारफोर फैयो दा बै जौफोरखौ माबायदि बानायो होनोब्ला बेखौथ' ओरैनो फिथाइ सामथायाइफोरखौ बानायो आंगुर फोरखौ फेसावनानै बेदिनो बायदिसिना मुवा गाब गोनां मुवा होनानै बै बिलाथि जौफोरखौ बानायनाय जायो आरो बेफोरखौ बेबायदिनो जायगा जायगाफोराव बेबायदिनो टाउन सहरफोराव मोनसे लाइसेन्स लानानै गला होनानै बे जौफोरखौ फाननाय जायो आरो बे जौगालाफोरनिफ्राय जोंनि सरकारफोरा माने टेक्स बुथुमो आरो बे टेक्सनि गेजेरजों बिसोर माने रेभिनिउ मोननाय जायो नोङाहोनबा नोंथां?
औ नांगौ नोथां।
ओ लोगोसे आथिखालाव जों बेखौबो नुबाय बे जौआथ' जौ नाथाय मानसिफोरा बे जौखौबो माने आथिखालाव नंखाय बानायनानै लादों आरो दुुब्लिकेट जौ बानायो जाय दुुब्लिकेट जौखौ बेबायदिनो खम बेसेनफोराव जायगा जायगा आयेन बेरेखायै फाननाय जायो। आरो बे दुुब्लिकेट जौफोराव माखासे बेबायदिनो रासायनारि मुवाफोर होयो नालाय बे दुब्लिगेट जौफोर खौ लोङोब्ला मानसिया माने ओ माबायो आरो थाबनो बेराम जायो आरो थै थैयो आरो नङा होनबा नोंथां? ओ बेनिखाइनो जोङो जौखौ लोंनायनि सिगां जोङो बेखौ नायबिजिरग्रोनाया मोजां बेयो माने जौआ बे माने दुब्लिगेट ना बले मोजां आयेननि गेजेरजों बियो फानजानाय जों बेखौ नायबिजिरग्रोनांगौ जों नायबिजिरालासिनो जौफोरखौ लोंनाङा। जौ जौआव मानो फेग्रा फेयो मानो होनोब्ला जौआव जे मोनसे एलक'हल थायो नङा होमबा? एलक'हला मानसिखौ फेहैयो बे एलक'हलखौनो बै जौआव होफादेरनाय जायो आरो। आरो जायखि जाया सेवनाय मुवायाव माने एलकहल सोमजिखायो जाय एलक'हला नाखि मानसिखौ फेहेयो नङाहोनबा नोंथां? औ बेनिखायनो जेनेबा आरो जि मोनसे जोंनि जौ बे जौआ जि जुमाय जुमाय रोसि बेयो जोंना जि आइ टेकबो मोननो हादों बर'नि होननानै जुग्राफिकेल इण्डेकेसन टेक। बेयो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि दोरोङारि लोंग्रा होननानै बियो जेरावबो सिनायजाबाय आरो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ।
दा जियानो जा नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोर मोजां मोनबाय जिहेथु जोंहा समाबो जोबनानैै फैबाय नालाय दोनथ नोसैनामा नोंथां?
औ।
औ दे ओमबा नोंथां ना।
औ दे।